औ नोंथां खोनादों औ।
ओ गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
अ नोंथाङा फन हरनायनि गाहाय थांखिया मामोन नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
अ नोंथां ओ जेनाखि आथिखालनि जेनाखि आबहावा गुबुंले जानाय आङो बेनि सोमोन्दै नोंथांजों ओ दसे रायलाय नो होन्ना फन खालामनाय जादोंमोन। ओ दा नोंथाङा बे समावहाय जे जोंनि आबहावायाहाय माबोरै गाज्रि जादों बेनि सोमोनदै एसे फोरमायनानै होदो नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन ओ आबहावा बुङोब्ला जोंनि सोरगिदिं सोरबिथिं थानाय दंफां लाइफां जिब जुनार गासैबो बारफोरखौनो जोङो बुंनाय जायो। बेयाव गोबां रोखोमै आबहावाया गुबुंले जानो हागौ जेरै ओ दै गेबेंनाय ओ बार पुलसन एबा बारहावा गेबेंनाय ओ बिफां लाइफां दानस्रांनाय बेबायदिनो गोबां दोङो ओ हा गेबेंनाय बेफोरबायदिनो गोबां दङो आरो ओ बेनि गेजेराव गेरावनो आबहावा होननानै गेबें‌ होनना बुङोबा नोंथांनो आङो ओ बार गेबेंनाय बेनि सोमोनदै फोरमायनो सानदों बार गेबेंनाय जायबा बा बे पलुसननो जाहैबाय ओ सुबुं अनजिमा बांनाय गाहाय जानायानो जाबाय सुबुं अनजिमा बांनाय बेनिफ्राय जोङो ओ मा होनो गारि मथर नि फ्राय ओंखारनाय दुङानिफ्राय ओंखारनाय ओ गुबुं गुबुंनाय बेनिफ्राय दै गुबुंनाय बेबायदिनो गाज्रि मैला एबा गाज्रि गेसाव गोफोननिफ्राय जोंनि बारहावाया गुबुंनो हागौ थिग बेबायदिनो जोंनि ओ बारहावानि गेबेंनाय होनना बुङोब्ला जों गुबैयै बे पलुसन जानायखौनो बुंनांगोन एबा ओ ओ मानो होनोबा सुबुं जों जोंनियाव ओ सुबुं अनजिाया बांनाय लोगोनो जोंनो गोबां जाग्रा आदार थानाय जायगा आरो ओ बायदिसिना ओ मा होनो बेखौ ओ बिरोंदामिन जौगानाय बेफोरनि बेफोरनिनो बांसिन जों जानायखौ नुनो मोनो। ओ दिनै जोङो जानाय जानाय आदारनिफ्राय गुबुंनाय होनना बुङो बुङोब्ला जोङो दिनै बुंनांगोन दंफां लाइफां जोबस्रांनाय। जोङो सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो दिनै जोंनो जानाय आदारखौ बांसिन गोनांथि जायो। यो बेनिफ्राय जों मा बेफोर जानाया ओ आदार बांसिनखौ जोङो मोननो थाखाय सुबुंफोरा दंफां लाइफां हाजो हालाफोरखौ सिफायनानै दास्रांनानै बेनिफ्राय मा होनो बेहाय आबाद मावनो हमनबाय थानो जायगा थानो थाखाय ओ जायगा बानायनाय बेफोरनिफ्राय दिनै दंफां लाइफां जोबस्रां उनाव जोंहा मा होनो ओ बारहायाव जानाय ओ गाज्रि मैलाफोरखौ मा मा होनो बेहाय आ बेनिखाय मा होनो? जोंनाव बांसिन पलुसना जादों आरो बेनिफ्राय सुबुं मोनसे बनायदों जोंहा बिरोंदामिन बिरों दामिन एबा जानाय आदारनि बांसिन गोनांथि जानायनि जउनाव दिनै जोंनाव मानो गेदेर गेदेर आ दारिमिन बेफोरखौ बांसिन नुनो जानो जानायखौ नुनो मोनबाय लोगोसे गारि म मथरफोरा बांबाय बे जाउन जाउननिफ्रायनो जोंनाव बारहावा गुबुंले जानो हागौ। जेरै सुबुं मोनसे मावनाय लोगो गुबुन दाबसे जायगा गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय एबा हान्थिनो थाखाय गोनां गोनां जानाय गारि मथरनि निफ्राय ओंखारनाय थुङा फोरनिफ्रायबो दिनै जोंनाव मा होनो बार गेबेंनाया जानो हमबाय एबा जानायखौ बांसिन नुनो मोनबाय आरो गाहाय जाहोनानो जाहैबाय बैनिफ्राय ओंखारनाय दुङाफोरा दिनै ओ गेदेर गेदेर टाउन नोगोरफोराव जोंनि ओनसोलफोराव बेनिफ्राय मा होनो बारहावा गुबुंले जानो हमबाय जायनि जाहोनाव जोंनि देहा एबा सुबुं सुबुं माहारि ओमफ्राय मारिनियाव एबा जिब जुनारफोरनियाव बां ओगाज्रि बेरामफोर जानाय नुनो मोनदों जेरै जोङो बिगुरनि बेराम हार्टनि बेराम बिदिनो गोबां बेमारफोरा केन्सार बेफोरबायदिफोरा जानो हमबाय आरो। नङा होमबा नोंथां बेनिफ्राय ओ मा होनो बैफोर गनाय दुङाफोरा ओ दिनै गेदेर गेदेर टाउन नोगोरफोराव मा होनो बांसिन जानायखौ जों नु नुनो मोनो जेरै दिल्ली जोंनि गुवाटि टाउन आरो हायद्राबाद जोंनि भारत हादरनि सबसे भारत हादरनिल' नङा जोंनि ओ मानो मुलुग निनो सबसे पलुटेड सिटि होनना बुङोब्ला जोङो जोंनि भारतावनो दोङो बेनो जाहैबाय ओ हायद्राबाद। हायद्राबादाव ओरैबायदि सुबुं अनजिमा दोङो ओ था सोहोराव आरो हायद्राबादनि सोहोराव। ओरैबायदि सुबुं अनजिमा दोङो बेहाय मोनफ्रोमबो किल'मि फोराव ओ गोबां सुबुं अनजिमा ओ बेसे रोजा मोनथाय नों आंथ' एसे बावबाय। ओ बिदिनो गोबां सुबुं अनजिमाफोर थानाय ओनस टाउन होनना बुंङोबा जों हायद्राबादखोनो बुंनांगोन। बेयाव ओरैबायदि जायो गारिफोरा से ओ से घन्टायाव थाम किल'मिटारल' सलायनो हायोनो टाउनाव। से घन्टायाव ओ अब्ला सान्ना नाय बेयाव बेसेबां गारि दङ गारि मथरफोर दङ बेनिफ्रा गुनाय दुङाफोरा दिनै ओ मा होनो बेयाव ओरैबायदि गाज्रि थासारियाव ओ आबहावाखौ गुबुंले खालामदों एबा बारहावाखौ गुबुंले खालामदों। थिग बेबायदिनो जोङो नुनो मोनो सानफ्रोमबो ससियेल मिडिया निउसफोराव एबा रादा दाब बिलाइफोराव जों नुनो मोनो दिल्ली दिल्लीया ओरैबायदि फुलु ओ मा होनो बार गुबुंले हास ओ बार गुबुलेजों साग्लोबसानाय मोनस से नोगोर भारतनिनो मोनसेबाव आरो बेबो बेवहायबो सानफ्रोमबो ओ दिल्ली नोगोरनि अख्राङाव गुफुर गुफुर फुवा बायदि खो खोबनाय बायदि सानफ्रामबो नुनो मोनो बेफोराव दैज्लां बोथोरानो जा मेसें बोथोरानो जा लामाखौ नुनो मोना बिदि थासारिया सानफ्रामबो जाबाय थानायखौ जोङो ओ रादाब बिलाइ खौरां बिलाइफोरनि गेजेरजों जों सानफ्रोमबो नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो ओ जों नि आसाम आसामावबो आसामनि गुहाटि नोगोर एबा आसामनि ओ राजथावनि नोगोर गुवाहाटियावबो जों बिदिखो जानायखौ नुनो मोनो आरो सामफ्रामबो। बेफोराव नोंथाङाबो थां-थांदोबो जानो थांदोंबो जानो हागौ बेयाव नुदोंबो जानो हागौ सानफ्रोमबो मा होनो बेहाय ओ नोगोरनि ओ अख्राङाव गुफुर गुफुर ओ खोबनानै साग्लोबसानानै थानाय नुनो मोनो बेयाव सानखौनो खम नुनो मोनो बेनिफ्राय बिदुंनि बेफोरनिफ्राय जोङो बिदुंनि दुंथायाबो बो बांसिन जायो गरमा बांसिन जायो जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा जेंनाजों सोमजिनो गोनां जायो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो नोंथाङाबो आब बारहावा गुबुंले सोमोन्दै एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां ओ दा नोंथाङाथ ओ बुंलांबाय जेनबा आब हावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै नोंथाङा गुवारै बेखेवनानै थांबाय। दा आङो जे आबहावा गुबुंनाय दा बेखौ बोरै होबथानो हायो ओ बेनि सायाव आं एस से बुंनो सानदों आरो नोंथां। दा जेनाखि आबहावा गुबुंनाय ओ दा बे जोङो आ बेखौ मि थिनानै लाग्रोनाया गोनांथार जे आबहावाया मा आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' दहाय नोंथाङानो सिगाङाव बुंनानै थांनाय बादिनो जे जोंनि सोरगि जों नुनो मोननाय गासै बिफां लाइफां दैमा दैसा जिब जुनार हाजो हाला ओ गास सैखौबो लानानै मा मोनसे आबहावा दा जोङो आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखाय बै आबहावाखौ ओ आबहावानि मोजां गियान थाग्रोनाया गोनांथार ओ दा जोंनाव थ ओ जेन'बा बार गेब्रेंनाय दा जोङो बार गेब्रेंनायखौ औ होबथानो थाखाय जे बारा माबोरै ग्रेब्रेंदों जोङो बेखौ नायबिजिरनाया गोनांथार। दा नैबे बार गेब्रेंनायनि एखौ होबथानायनि गुबै राहाफोरानो जाहैबाय जे ओ जोङो दा गारि मथर सालायबाय दा गारि मथर सालायो जोङो ओ सासे मानसिया जेनाखि ओ मोनसे कार सालायो जेनाखि बेयाव साथाम साब्रै गाखोनो हायो नाथाय हारसिंनो गंसे कार लानानै बियो बेरायो आरो ओ जोङो दा दासान्दि जोङो ससे जायगा थांबानो जोङो ओ बाइक सालायो बा सस थिगा लामा थांबानो जोङो खार लानानै थाङो दा बै बायदियाव जोंनाहाय जेनाख बै मट टर गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बै उखुन्दैयानो जाहैबाय जोंनि बार गेब्रेंनायाव ओ गोबां बिहोमा होगास नो जेरै गारि मथरनिफ्राय ओंखार कार्बन डाइअक्साइड ओ कार्बन मन' अक्साइड बैफोर गा रजि गेस फोराहाय ओ जोंनि बारखौ गेब्रे होनायाव बांसिनै गोहोम खोख्लैदों बेजों लोगोसे आरोबाव दारिमिनफो बायदि दारिमिनफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दै बैफोरबो ओ आबहावायाव ओ गोबाङैनो गोहोम खोख्लैदों। बेनिखायनो जोङो ओ बैफोरखौ जेन'बा बुजि नाय जेन'बा बैफोरखौबो बोरै माबोरै खम खालामनो हायो बैफोर गारि मथर ओ सालायनानै सोलायै जोङो साइकेल जों थांनो हायो नामा बा जोङो बै लामा सस सेखौ ओ गा बाइकजों थांस्लाय स्लाय जोङो थाबायनानै थांनो हायो नामा जोङो बिनि सोमोन्दै साननांगौ आरो जोङो ओ बैफोरबायदि हुदाखौ जोङो खालाम दावनांगौ अब्लासो जोङो ओ जेनाखि बार गेब्रेंनाय जोङो बेखौ एसेबाबो हमथानो हागोन ओ आरो बेजों लोगोसेनो ओ दंबावो जोंहा हा गेब्रेंनाय हा गेब्रेंनायाबो ओ आथिखालाव जेनाखि जोंना ओ आबादारिफोरा ओ आबाद मावनायाव जेनेबा आबादनि बांसिन दिहुनथाइ मोननो बा मुलाम्फा मोननो थाखाय ओ बांसि नै हाफोराव माखासे रासायनारिक हासार बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो। दा बै रायनारिक हासार आर बाहायनाय बा बायदि हाग्रा थैनाय मुलि बाहायनाय बैफोरबो मा जोंनि हाखौ गारज्रियै गोहोम खोख्लैगासिनो। ओ मानो होननानै बुङोब्ला जेना खि बैफोर आ हायाव रासायनारिक हासार बा ओ उम गुबुन ओ जो जिब जुनाद थै ओ थैग्रा मुलि बाहायनाया जेनाख खि ओ हायाव थानाय ओइ जेनाखि जिबिफोरखौ ओ फोथैनानै जेनाखि ओ हाखौ हासार ओ जेनाखि हानि दिदोमथिखौ गैया खालामो। ओ जायनि जाहोनाव जोंनि हायाबो मा ओ गेब्रेंगासिनो ओ आरो जो बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा दै गेब्रेंनाय। दा दै गेब्रेंनायाबो बेबायदिनो जेना खि सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव ओ बा सुबुंफोरनि नांगौनि बारा बाहायनायनि जाहोनाव ओ दा जों जोंनि गेजेराव गोबां दारिमिनफोराव ओ बायदि रोखोम मुवा बेसाद सादफोरा दिहुन जायैबा दिहुन जाबोगासिनो दङ। दा बैफोर दारिमिन फसं थायाबो जोंनि जायगायाव ओ गोबांङै आथिखालाव बांबोनो हमदों दा बैफोरनिफ्राय जेन नाखि ओ दिहुननायाव बा नांङै बेसादफोर जेनाखि ओ नाङै बेसादफोरखौ मा ओ दारिमिन फोरा ओ थोंजोङै दैआव गारहरो आरो बेजों लोगोसेनो मानसिफोराबो ओ जेनाखि ओ जि जिब जुनाद थैनाय बेफोरबायदिखौ ओ एखनबा समाव थोंजोङै दैयाव गारहरो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहाय जोंङो सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंङो गोबां उ जेन'बा ओ बबेबा मोनसे बाजाराव बाजारनिफ्राय माबा मोनसे मैगं बा ओ माबा मोनसे बुसथु लाबोनो जोङो ओ प्लासटिक खौ बाहायनाय जायो। दा बैफोर प्लास्टिकफोराबो ओ गोबांङैनो जेन' ओ ओ जोङो ओ गोबांबा सुबुंफोरानो ओ जेनाखि ओ जेराव गारनांगौ बेयाव गारालासे थोंजोङै दैयाव वा ओ हाफोराव जोंङो बे प्लास्टिक फोरखौ गारो। दा बैफोरबायदि गार नाय प्लास्टिक फोरा जेन'बा सेवनानै थांङा बा बैफोर बायदि दारिमिनो फ्राय गबोनाय जेनाखि गेसारि जेनाखि ओ दैयाव गलायनानै ओ जेनाखि दैखौ खहा गोनां खालामो। दा बैफोरबायदि जेनाखि जोंङो थोंजोङै दारिमिनफोरनिफ्राय जेनाखि ओ दैयाव मुवा बेसाद गारहरनायखौ जोंङो थोंजोङै होबथानांगौ दा जों नैबे जोंनि आथिखालाव जोंङो नुबाय थादों जेनाखि बिफां लाइफां दानस्रायनाय जे मानसिफोरनि बांनायाव जे मानसि मानसिफोरा थानो जायगा गैयैनि आंखालाव गोबां हाग्रा बंग्राफोरखौ जोंङो दानफायनानै मानसिफोरा आथिखालाव जेनाखि हादान सिफायनानै न' लुगासिनो दंङो दा बैफोर हादान सिफायनायाव गोबां बिफां लाइफांफोरानो दानफाय जानो गोनां जाबाय दा बैफोरबायदि बिफां लाइफांफोरनि दानफाय जानायाव गोबां जिउआरारिफोरानो गावसोरनि थाग्रा खुलि गोम जानांबाय दा बैफोरबायदि जिउआारिफोरा जेनाखि थाग्रा खुलि गोम जानायाव गोबां जिउारिफोरानो जोंना जोबस्रांलांनो हमबाय बा जोंना बिफां लाइफां बिफाङाबो जोबस्रांलांबाय दा बैनि जाहोनाव जेनाखि आबहावानि दिदोमथि बेयो जोबोरैनो गाज्रि जालांनो हमगासिनो दा बेनिखायनो जोंङो